नोंथां खोनादोंना? औ आं दा नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना बेनो नोंथां ओ जोंहा बर'नि जेनाखि कि बागुरुम्बा बिनि सोमोन्दै ओ एसे सावरायलायसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां बेथ' जोबोद मोजां आयदा।
औ नोंथां बिदिब्ला ओ नोंथाङानो जागायजेनदो नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां। बागुरुम्बा नङा होमबा नोंथां बागुरुम्बा होनना बुङोबाथ' जोंनि बर'फोरनि गुबै मोसानाय होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां? जाय बागुरुमबाया जोंनि मुलुगावनो मोनसे गोसार जानाय मोनसे मोसानाय होनना बुंजायो नोंथां बे मोसानाया जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गुबै आरो आगोमा मोसानाय जाय मोसानाया जोंनि हारिमुजों जोंनि जानाय-लोंनायजों जोंनि गाननाय-जोमनायजों बा जोंनि थानायजों बा जोंनि बर'फोरा बोरै रायजो जाजेनामोन बेफोरखौ मोनसे सिनायथि होनाय मोनसे मोसानाय आरो नोंथां। बे मोसानाया बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो बुंनो हाया आरो नोंथां बेखौ बबेनि समनिफ्राय फैजेननाय। खिन्थु जेब्लासिम। जों बर'फोरा रायजो जाजेनदों बे समनिफ्रायनो फैदों होननानै जोङो मिथिनो हायो आरो नोंथां। दा बे बागुरुम्बा जाय मेथाइ नङा होमबा नोंथां बे मेथाइआबो ओरै मेथाइ बेखौ सोरबा लिरनाय मेथाइ नङा नङा होमबा नोंथां बेयाव सोरबा लिरगिरि। नि नाम गैया। बा बे मेथाइआ बोरै फैनाय बेबायादि गैया आरो बे मे थाइआ जाहैबाय मोनसे खुगा मेथाइ जों नङा ओमबा नोंथां जायखौ जों खुगा खुगा सलिबोनाय मेथाइ होनना बुङो नङा होमबा नोंथां। बै बेनि खुगानिफाय बा बेनि खुगानिफाय बेनि खुगानिफाय मोनसे फैयै फैयै फैयो मोनसे लिरजानाय मेथाइ आरो बेयाव। लिरगिरिफोरनि नाम थाया नोंथां दा बे मेथाइ होनना बुङोबा बागुरुम्बा बा दा मेथाइनि बे मेथाइनि गेजेरजों जोङो ओ मोसानायखौ नुनो मोना आरो नोंथां। बे बागुरुमबायाव जों माखासे जेरै दामजुफोरखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनो जेरै फासावनो जों बुङो। थाङोब्ला खाम थाबाय हो नोंथां खाम सिफुं थाबाय नोंथां
औ नोंथां।
ओमफाय ओ गंगोनाखौथ' दामनाय जाला खाम, सिफुं, सेरजा बे मोनथामआ बांसिन बाहायजायो आरो बेयाव बागुरुम्बाया मोसानायावनो नोंथां दा बेनि गेजेरजोंनो जोङो बे मेथाइखौहाय रोजाब नानै ओ मोसानाय नुयो आरो नोंथां। दा बे मोसानाया बांसिनै जेनेबा जेब्ला जोंनि मा होनो फेस्टिभेल होनना बुङाबानो। मोनथाम बैसागु फोरबो फोरबो जेरै बैसागु फोरबो मागो फोरबो नङा होमबा नोंथां बा जोंनि सोरखौ बा आलासिफोरखौ बरायनाय समाव जों बेफोरखौ मोसानाय नुयो आरो जेन'बा गिदिर गिदिर आलासिफोर फैया होमबा नोंथां जेरै गाहाय मन्थ्रि बा गिबि मन्थ्रि बा गुबुन गुबुन रायजोनि बा गुबुन गुबुन कान्ट्रिनि हादोर हादोरसाफोरनि आलासिफोर फैनाय। समाव जों बेफोरखौ आलासिफोरनि सिगाङाव दिन्थिफुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बागुरुम्बानि गेजेरजों। दा जों बागुरुमबायाव मोसाखाव खावरिफोरा दख'ना गानो नङा होमबा नोंथां दख'ना गानो। आरो जोमग्रा लायो। ओमफ्राय बेनि उनाव आर'नाइ आर'नाइ लायो आर'नाइखौ जान्जियावबो खायो। ओमफ्राय माबा औ जान्जियाव मोनसे खायो ओमफ्राय गोदनायावबो लायो खोमा मोनसे ओमफ्राय बेनि उनाव हौवाफोराबो मोनसे माबा दं ओमफ्राय हिनजावफोराबो आरो बिदिनो गोजा गोजा जाल बायदिसिना जेनेबा खालार होनाय जाबावो आरो नोंथां। ओमफ्राय जेनेबा गोदोनाफ्रावबो माला गानो। आथिंफ्रावबो गोजा बिदि ओमफाय गाहाय आखाइ आखाइयावबा आसानफोर। ओमफ्राय गन्थंवाबो बिदिनो सनाफोर बिदि गाननानैखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो हौवाफोरा मा खालामो हौवाफोरा गामसा गाननोसै ओमफ्राय बिदिनो आर'नाइनि कट गाननोसै ओमफ्राय बिदिनो मा होनो गोदोनायाव जान्जियाव बा नङाबा गोरोननायाव मोनसे मोनसे आर'नाइ लायो आरो नोंथां ओमफ्राय बेनि उनाव सोरबाबा सोरबा सिफुं दामबाय सोरबा खाम दामबाय सोरबा सेरजा दामबाय बेबायदि आरो बेबायदिआनो आरो सासे सोरबा जाय गायन खनगिरि नङा होमबा नोंथां खुगाजों मेथाइ रोजाबसै आरो माखासेया मोसानोसै बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जेनेबा बुंनो थाङोब्ला नोंथां दा बावैसो बावथाराखै बुंनो थाङोब्ला बेयो जेनेबा जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रि नि सिगाङावहाय जोंनि गुवाहाटि नोगोरमायाव जि रोजा बागुरुमबा मोसानानै दिन्थिफुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां आरो बेयाव दामजु जाय दामगिरिफोर बिथांमोनबो दंमोन बिथांमोना से रोजानिफ्रायबो बांसिनमोन आरो दा बे मोसानायखौ गुवाहाटि नोगोरमायाव बेखौ दिन्थिफुंनाय जादोंमोन आरो नों थां दा बे बागुरुम्बा मोसानायखौ जोङो गोजाननि जुदि नायोब्ला नोंथां द्रन केमेराफोरजों बा माबाफोर खेबनानै बा जों गोजाननिफ्राय जेब्ला मोजाङै नायो अब्ला बे मोसानायखौ सिखिरिफोरनि मोसानाय बायदि नुयोमोन आरो नोंथां सिखिरिफोरखौ जेरै एखेबारे गांफ्रा ओरै बुब्राबा होनबा होनबा नोंथां बे बिरबायनाय समाव दा बेफोरबायदि मोसानाय नुयो आरो जोंनिखौ माने जोंनि मोसानाया ओरैबायदि गोजा गोजा नुनोसै नालाय नोंथां ओरैबायदि सिखिरिफोर मोसानाय बाददि नुयो आरो ओरैबायदि समायना नुयो ओरैबायदि समायना नुयो माने नायबाथाय नायथावथाव बेफोरबायदि मोसा मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बे मोसानाया बर'फोरनि गोबां जायगाफोराव दिन्थिफुंनाय जेरै ओ फिलिपिन्स नङा होमबा नोंथां इणड'नेसिया जापान इउ एस ए बा गोजान गोजान कान्ट्रिफोराव बे बेफोर मोसानायखौ जोङो दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो गोदोनिफ्रायनो बेफोरखौ दासिमबो गोबां जायगाफोराव बा गोबां कान्ट्रिफोराव दिन्थिफुंनायखौ जोंङो नुबाय थानो मोनो आरो नोंथां बे बागुरुम्बा मोसानायखौ नंङा होमबा नोंथां
दा बे बागुरुमबाया जोंनि बर'फोरनि मोनसे मख'जाथाव बा गाहाय मोसानाय होननानै जोंङो बुंनो हायो नोंथां दा नोंथां नोंथांखौबो आं एसे फोरमायना होनो थाखाय एसे खावलायनाय जाबाय नोंथां
दाथ' बागुरुम्बा होनना बुंङोब्ला जोंहा मोनसे बर' हारिनि ओ मोनसे बाहागो जोंनि थांना थानायाव जेसेबांनाखि माबा नुयो ओ संसार जानायाव बेफोरखौ लानानै मोनसे गोदो गोदायनि सुबुंफोरा सुजुलांनाय मेथाइ नंङा होमबा नोंथां
औ नोंथां थारैनो
जों बैसागु बोथोरखौ जेरै रंजायो ओ मोसायो बियाव जोङो बैसागु बोथोरफोराव जोंङो बेफोरबायदि बागुरुमबा मोसानायखौ नुनो मोनो बागुरुमबा हाय बागुरुमबा होनलायनानै नंङा होनबा नोंथां जेरै नोंथाङा बुंलुनाय बायदि ओ जि माबानि माबाफोर प्रग्रामफोर फांसनफोर जायोबा अमानिबा आलासि जोंङो मालिं हरोबा गोजान गोजान जायगानिफ्राय बिथांमोन मानगोनां बिथांमोनखौ जोङो माने बागुरुम्बा मोसानानै बरायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां थारैनो
सेंग्रा सिख्ला जेरै सिख्लाफोरा मोसागोन आरो माखासेया बागुरुम्बा खनगोन आरो माखासे हौवा मानसिफोरा ओ बेफोरबायदिनो खाम जथा सिफुं लानानै ओ दामगोन जाहाथे बागुरुमबा जेनाखि मेथाइ बेयावहाय हासार होसिननाय जायो आरो जाहाथे। बागुरुम्बा मेथाइ खननायजों बैफोर आगजुफोरखौ दामफायोबा माने जे जोबोद मानि गाजा गोमजा मोनो आरो नोंथां ना होमबा?
औ नोंथां थारैनो।
थ' जोंनि मोनसे जोबोद गिदिर फोरबो बेबो मोनसे बागुरुम्बा मोसानाया। जेरै गुबुन गुबुन जोंनि भारत हादरनि सिङाव। जेरावनाखि दिल्लीफोर बायदियावबो जों गोबां बागुरुम्बा मोसाहैनायखौ नुनो मोननाय जायो। जेरै गोदोनि समाव जोंङो बर' हारिनि जेनाखि कि बर' रायजोनि जेनाखि दाबि खालामनाय बैफोर समफ्रावबो जोङो माने बेफोर बायदि बागुरुम्बा मोसानायखौ माने गोबां दिन्थिफुंदोंमोन आरो जों गोबां नुदोंमोन। थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन हादरफोरनावबो जोंङो बे। बेफोरबायदि माने पारफर्म खालामहैनायखौ जों नुनो मोनदों बागुरुम्बा खननाय मोसानाय बेफोरखौ लानानै। दामनाय नंङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
जोंहा बागुरुम्बाखौ बुंनो थांङोब्ला बियो। बागुरुम्बानि जोहोयैनो जोंनि बर' हारिया गुबुन गुबुन हादर फोराव बा हादरमाफोराव मानि मिथिजाबाय नङा होनबा नोंथां? बर' हारि हिसाबै जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंना बागुरुम्बा दोहौ गुवाहाटीयावहाय मोनसे स्टेडियामावहाय बियो जादोंमोन। बेयाव माने गोबां माने मोसागावरिफोरा जि रोजानिबो बांसिन जेरै मोरि मोसाखावरिफोरा बेयाव बाहागो लानानै मानि। मोसादोंमोन लोगोसेनो सेेरोजानोबो बांसिन। बे दामग्रा हौवा मानसिफोरा दामग्रा। आगजुखौ लानानै माने बिसोरबो पारफर्म खालामदों लोगोसेनो बेवहाय गोबां जेनाखि मेथाइ रोजाबगिरि बागुरुम्बा मेथाइखौ रोजाबगिरि बिसोरखौबो जों नुनो मोन्दों। मेथाइ रोजाबनाय जेराव बिथांमोननि जेनाखि पारफर्म खालामनाय बा मोसानाय बेफोरो मोनसे माने बैयाव नोंथाङा जुदि खाथियाव थांनानै नायोमोन। ओरैबायदि माने गोजोननाय मोनगौमोन नोंथाङा मानिे मोदै गलायलायनो नागिरगौमोन आरो मेगनजों। मानिे जोंनि जेनाखि हारिमुवा जे इसेबां मानिे गोजौ थाखोआव फैबाय मानिे जों बेफोरखौ गोसो होनानै मोजाङै नोजोर होनानै बे जों लाखिबाय थायोब्ला माने जोंनि हारि गारिया माने बिबदिनो गोमो गोथां गोजा गाब गोनां जानानानै थागोन आरो। जे जेब्लायबो दा गुबुन हारिफोराबो नुयो जोंनि बागुरुम्बा मोसानायखौ जोबोद मोजां मोनो जेरै फेसबुक इउटुबफोराव बेफोरबायदि मोानायनि भिदिअ फोरखौ जोङो हगारनानै होयोब्ला बै गुबुन हारिफ्रा नायनानै गोबां मोजां मोजां मानिे कमेन्ट हरो। नङा होमबा नोंथां गावनि माने बुंफोरथि बेफोरखौ मानिे गावनि अपिनियनखौ हरो कमेन्टफोरावहाय जे बर' हारिनि सुबुं फोर ओरैबायदि गुरै माहि बिथांमोनहा गाव गावनि हारिमु दङ। गाव गावनि जानाय लोंनाय गाव गावनि गाननाय जोमनाय गाव गावनि मेथाइ गोदोनिफ्रायनो फैफानाय दंखायो बेफोरबायदि होननानै माने जोंनि बर' हारिखौ गोबां मोजां मोजां पजिटिभ माबा होयो आरो गाव गावनि अपिनियनखौ होयो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
ओ थिग बिदिनो जेरै बागुरुम्बा बेखौ जोङो बैसागु बोथोरफोरावबो आइजो माहारिफोरखौ जोङो दख'ना गाननानै आर'नाइ खानानै जानजियाव आरो आर'नाइखौनो फारसा खालामनानै बे खौहाय माने सिबै सिबै सिखिरिफोरबायायदि मोसायो बिरग्लां बाग्लां जेरै सिखिरि फोर बिरोबा जों गोबां समायना नुयो गोबां गोथां गोजा गोसोम गुफुर बेफोरबायदि सिखिरिफोरखौ नुयो नालाय। थिग बिदिनो जोङो ओ माफोरखौबो बर' आइजो फोरखौबो जोङो बेफोरबायदि नोंनि मोसानाय नुयोब्ला ओ बेफोरबायदिनो सिख्रिफोरा बिरग्लांनानै माबाना मोसानाय बिदि जों नाखि बर' आइजो बेफोरखौ बिदि नुयो आरो नोंथां। जोबोद माने नायबाय थाथावथाव गोसो बोनो हानाय। नङा होमबा नों थां औ नोंथां। ओ दाथ' बिदिब्ला जोंहा सावरायबाबो जोबनो थाङा बर'नि माखासे हारिमु बा बागुरुम्बानि सोमोन्दै। बे जोंनि गोसोखौ जेब्लायबो गोजोन होखायो। दा बेखायनो नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबाय। नङा होमबा नोंथां? ओ नोंथांजों सावरायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ दे बिदिब्ला
थांजों सावरायनानै जोबोर गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ नोंथां।